खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
अ ओंखाम जानानै उन्दुबाय नामा नोंथाङा
आङो उन्दुथ'वाखै ओरैनो
अ
गय जाखांनानै दङ नोंथाङालाय
आंबो जाखांबाय जाखांनानै गयबो जाखांबाय आंहा
ए मा मा ओंख्रिमोन नोंथांनियालाय
ओंख्रिया जोंनिया सिब्रु आरो आलु
अ बेदर गैयामोन नोंथां
ओहो गैया
होमबा दिनै
नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों आंजों
आंथ' नोंथांजों माखासे बुहुमनि बिराद गिदिर गिदिर फसंथानफोरनि सायावसो सावरायनो लुबैनानै दंमोन नोंथां
खोनायासै आं मोजाङै
माखासे गिदिर गिदिर फसंथानफोरनि सायावसो सावरायनो लुबैदोंमोन आं
अ माबायदि फसंथान गिदिर गिदिर बेलाय बुजिनो मोनासै आं
नंगौ मानो होनबा फसंथानाव
बेखौ बुंदों नोंथाङा
औ माने जोंनि दानि भारत हादराव रांनि माखासे बिलाइ नङा होमबा जोंथ' लेखा बिलाइखौ बाहायोमोन आथिखालाव प्लास्टिकनि रांनि लेख्रा प्लास्टिकनि बिलाइयाव जों
इण्डियाननि कारेन्सिखौ बाहायनाय जसिग सिगोन होननानै खोनानो मोन्दों
नंगौ
दा नोंथाङा बेयाव बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांनि अप'नि उनाव नोंथांनि नुनायाव नोंथांनि भिउआव फोरमायनो हागोन नोंथाङा।
आंथ' बेनि सोमोन्दै बारा मिथिया। आंनि साननाय बायदिखौ आं बुंनो हागोन। माने जोंहा लेखा बिलाइनि सिगाङावहाय जायफोर रां खान्थि बेफोरो जोंहा गोथां लेखा औवानिफ्राय दिहुननाय पेफार बैफोर पेफारनि फिफांनिफ्राय दिहुननाय गोथां मिथिंगानिफ्राय दिहुननाय पेफार बैफोरावसो जों साफायनानै दिहुननायखौ बाहायबोनो मोनदों माने बै फोर लेखा बिलाइखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो दिहुनो। आरो बैफोर बिहुननाय लेखा बिलाइफोरा गुबुन रांखान थि फेफार नङाब्लाबो गुबुन पेफारब्लाबो गोबां माने थाब थाब देमेज जायो एबा जियो आरोखि ना?
औ
बेनि थाखाय बिफोरो थाब थाब मैला जायो। आरो दा बिफोरखौ नायनानै जानो हागौ दानि जोंनि भारत हादरनि सोरखारा जायखौहाय बाहाय जायनिफ्राय बानायोब्ला गोबां खनले खनले दिहुनबाय थानो थानो गोनां जानाय नङा बेनिखायनो प्लास्टिकनि दि नाजादों जानो हागौ आंनि मोनदांथि। आं बेखौ नंथारगौ होननानै आं बुंनो साना। खोनादोंना नोंथाङा
खोनागासिनो औ नोंथां। औ खोनादों।
बे जोंहा लेखा बिलाइखौ दिहुनोबा फकेदाव ला लेखा बि-बिलाइनिब्ला जोंहा पकेदाव लानानै अबेयावबा थाङोब्ला जों सिजायोब्ला पकेदाव सिनानै सिंनि लेखा बिलाइया सियोब्ला बियो गोबां मैला जागोन बा गुरै जागोन जिगोन नस्थ' जागोन आरो गोबां खेब दिहुनफिनबाय थानो गोनां जागोन बे लेखा बिलाइखौ। आरो जोङो माब्लाबा पकेदाव दोननानै अबेबा समावहाय दैजों बालथिङाव स्राबाव सोमफ्लां बावोसो माब्लाबानि समावहाय जोङो। बेफोरबायदि खालामबाथ' गासैबो माने लेखा बिलाइनि बै राङा गो दोम माने देमेज जाजोबो बाहायथावै जायो गुबुननो जोङो आ मोनसे मुवा बेसेाद बायनो थाङोब्ला एकदमबारे बेखौ गुबुना आजावनो माना खालामो आरो लानो नागिरा। नाथायबा जोङो प्लास्टिकनि दिहुनोबा बेफोरबायदि जाथायनिफ्रायबाबो जों बै लेखा बिलाइखौ गोबाव सम बाहायबाय थानो हागोन गांसेखौनो मैला नांबाबो जों जिस्रिफोरजों फुगारबानो साफा जागोन पकेटाव लानानै दै फियोब्लाबो बेलेखा बेलेग बायदि गेब्ले गेथे जानाय नङा जेरै दं ओरैनो
औ।
दिनायनि खम बिबांनि जिगोन। खम बिबांनि थनगोन खम बिबांनि मैला जागोन। माने गोबां साबसिना बार बार बे मोनसे खामानिनि थाखाय जोंनि सरखारारा खामानिफोरखौ रानाय नङा स ओ साफायबाय थानो गोनां जानाय नङा आरो आरो दा आथिखालनि मुगायाव जौगाखानाय हादोरमाफोर फोरावथ' बेफोरबायदिनि कारेन्टिखौ बाहायनायखौ जों बोखाबाय जोंनियाव बरथ' सोलायनो नाजायाखै माने गुबुनावबो जाखांफाबाय। बेनिखायनो जोंनिया गुबुननिखौबो नुनानै सोलों माने गुबुननिजोंनो समान समान खारफानांगोन। बेनिखायनो दा जोंनियाबो जानो हागौ जोंनि सरखाराबो बेखौ मावनो आखायाव लाबाय जानो हागौ। गोबां रां खान्थियाबो सेभ जागोन आरो बेखौ मावोब्ला माने बार बार दिहुनबाय थायोब्ला‌। गोबां खेबनि खालि गोबां खेब मानसि बेहाय खामानि मावबाय थागोन लांनो गोनां जागोन बेहाय गोबां थाखा फैसा खरसा जाबाय थागोन सरखारनिया बेनिखायनो खेनसे दिहुनबाथाय बियो गोबाव गोबां गोबाव सम जोरगोन आरो। गोबां रां बाहायनायनि ओमफ्राय रैखा मोनगोन सरकारा आं बेखौनो सानो। नोंथांनि बायदिब्ला मानि थाखाय बा मोजां जादोंना गाज्रि जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नोंगौ नोंथाङा खोना हादों ना? औ आं खोनादों नोंथां। नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनाहैदों न? औ आङो आङो खोनादों। नोंगौ फोरमायनो हागोन हागोन नोंथां। अब्ला नोंथाङानो फोरमायखाबाय माखासे ओ ओ रांनि बिलाइ सोलायनायनि सोमोन्दै नङा होमबा।
आलौ।
औ।
खोन औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों बुं नोंथां।
औ औ। दा जोङो मिथिनो हायो ओ गुबुन माखासे जौगानाय हादरफोराव बेफोरबायदि प्लास्टिकनि कारेन्सि बाहायनाय बा प्लास्टिकनि फैसा बाहायनाया माने मोजां मोजां हादरफोराबो बाहायगासिनो आरो जौगागासिनो दा जोंनि भारताआवबो आथिखालाव माने फैसानि
सोलायनाया खामानि सोलिगासिनो होननानै खोनानो मोनदों आरो बेनि उनाव फैनाय हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
औ दा गुबुन हादराव बेबायदिनो बाहायगासिनो नालाय भारतआवबो बेबायदियैनो जोङो लानानै फैनो नागिरदों मानो होनोबा बेहाय जोंहा गोबाव सम नोंथाङानो फोरमायनाय बायदि गोबाव बाहायनो हानायनि सुबिदानि थाखाय जों ओ बेबायादि कारेन्सिखौ लाबोदों होनदों मानो होनबा जोंहा थाखानाय कारेन्सि जेराव जोङो सिगाङाव साफायखानाय नङाब्ला बेफोरबायदियाव गोबां खरसा जाबाय आरो बेबो दा प्लास्टिकनि लाबोनायावबो जों गोदानै खरसा खालामनो गोनां जादों दा बेहाय जोंहा खहा जागोन आरो मानो होनबा जोंहा अलरेडि थाखानाय माखासे फैसानि बेलाइ दा बेखौबो जोङो ओ दुसिनानै गोदानै फैनाय कारेनसियावसो जों ओ बायलाय फानलायखौ खालामनो हासिगोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा?
औ नंगौ
औ बिदिब्ला लाखिदिनि
दे अब्ला
नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दे बिदिब्ला
दे